औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ।
दायोथ' ओरैनो जिरनानै दङ
ए उ दा नोंथाङा दसे से सम होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन
अ दा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन आङो
औ औ
औ बे टपिकआनो जाहैबाय जोंना दै जाय दैया जोंनि नि थाखाय मुलाम्फाबो आरो खहाबो खालामो दा बे मुलाम्फा बा आरो खहा खालामनायनि बिथ बिथिङाव माबा ओ फंनैसो ओ फोरमाय नानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
ओ औ हागोन हागोन मानो हाया जानो।
औ। दे होमबा नोंथाङा फंनैसो
दै होनोब्ला जोंनि थाखाय ओ जोबोद गोनांथि
औ औ औ।
ओ दै आ जोंनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद माने ओ गोनांथार होनोब्ला दैखौनो होनजायो। दै माने जोंनि थांना थानाय समाव गोबां माने जोंखौ हेफाजाब होयो। जों दैया गैयाब्ला जों बोरै थांना थानो हानो? जोंनि मानसिनि थाखाय जोंहा ओ लोंनो लोंनो जानाय फ्राव जोङो दै नांगौ जायो गोबां माने बेबायदिनो जोंनि मानसिनि देहानि थाखाय जों साफा एबा दुगैनो गोबां बेबायदिनो ओ जि सुनो थाखाय जोंनो दै नांगौ जायो। गोबां बेबायदिनो आरो ओ बेबायदिनो खेथि खालामनाय फ्राव जों मैगं-थाइगं गायनाय फ्राव एबा माइ गायनाय समाव जोंनो दै नांगौ जायो। जों ओ मैगं थाइ गं गायनाय समाव जों दै गैयाब्ला जोंनि आबाद मावनाय ए बा मैगं गायनाय ओ बोरै जानो दैनि जोबोद गोनांथि जायो आरो ना। जों बेबायदिनो जोंनि थाखाय ओ बेलेगथिं ओ गोबां बेबायदिनो दैनि खमिखौ जों नुनो मोनो। गोबां जायगा फोराव बेबायदि दैनि ओ ओ अभाब एबा गोबां माने बिब्दिनो ओ खस्थ'नि गेजेर सो दों दैखौ मोननो हायो आरो ना। बायलाय लायनांगौ जायो जों दैखौ गुबुन जायगाफ्राव बेबायदिनो ओ बाय ब्लाबो जों माने दैखौनो मोननो थाङा गोबां मान बेबादि ख स्थ'नि गेजेरजोंसो जों दैखौ मोननो हायो बेबायदि सानसेयाव खनसे जों एभेलेबेल दैखौ जों मोननो हाया। जोंनि ओनसोल गोबां माने बेबायदि एभेलेबेल दै दं जों माने जों दैखौ भेलु खालामा जों माने दैखौ गोबां माने मिसइउस खालामो जों गोबां माने दैखौ जोङो ओरैनो मोनदों होननानै जों एभे लेबेल जों जोबोद जोंना दै बुरजा दंखायो होननानै जों गोसो बायदि जों दैखौ बाहायो गोबां ओरैनो जों दैखौ हगार हरो आरोना जो जोंनि थाखाय दैया मा जों बेखौ बुजिया जोंनि थाखाय गुबुननि थाखाय दैया जोंनि थाखाय माने जोंनि थाखायथ' दैया गोबां माने बेबायदि गोनांथि नङा होननानै जों सानो नाथाय गुबुन जायगाफ्राव सुबुं माहारिनि थाखाय जों जों नुनो मोनो गोबां बेबायदि गोनांथि जाहैनायखौ जों नुनो मोनो। जों बायाब्ला जों दैखौनो मोननो थाङा आरो दाथ' जोंनि बे सोलिबाय थानाय बोथोरा गोबां बेबादिनो जोंनो दै नांगौ बेबायदि मैगं थाइगं बेबायदि माइ गायनाय समाव जोंनो जोबोद दैनि गोनांथि जायो। बेबायदिनो जों माइखौ जों दै गैयाब्ला जों बोरै गायनो जों बोरै खोथिया फोनो औ आरो दै दै होनोब्ला जों माने मोजांबो गाज्रिबो जोंखौ जोबोद खहाबो खालामो बेबा यदिनो जोंनि थांना थानाय समाव गोबां बेबायदिनो आबाद मावनाय समाव जोंखौ माने हेफाजाबबो खालामो बेबायदिनो बांद्राय बेबायदि अखा हानायनि जाहोनै दै जानायनि जाहोनै जोंनि आबाद मावनाय फ्रा गोबां माने बिबदिनो खस बरबाद जायो आरोना गोबां बिब्दिनो माने जोंनि आबाद मावनायफोरखौ माने बिबदिनो गाज्रि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बिबदि दैबानाजों बुखारनानै गोबां माने बिबदिनो लांफायो जोंनि आबाद मावनायखौ जों खस्थ' मावनायखौ लां फायो बेबादिनो थाउन सहरफ्राव गोबां बेबायदिनो दैजों लोमफावनानै बेबायदिनो थानो जायगा मोनलायि जों जानायखौ जों नुनो मोनो सुबुं माहारिफोरा बेबायदिनो दैनि गेजेरजों गोबां माने खस्थ' सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो स्कुल कलेजफोरा गोबां बेबायदिनो बन्द' जायो दैनि जाहोनै बेबायदिनो दैया जोंनि न' फोरखौ सिलिंखार खालामनानै गोबां बिदिनो बायला जिला खालामो जोंनि न'फोरखौ बेबायदिनो सोलिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना दैनि दै होनोब्ला जोंनि थाखाय मोजांबो खहाबो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो दैनि दैया मा मा मोजां आरो गाज्रिनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन। दा दानि बावैसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जों दैया जोंनि जिउनि थाखाय जोबोर गोनां मोनसे सम्पद। आम मुवा औ दा बे दैया जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव ओ जोब बोर गोनांबो आरो मालाबा समाव जोंखौ खैफोदबो खालामो बा खहा गोनां लसबो खालामो। दा जों बुंनो थाङोब्ला दैया जोंनि थाखाय मोनसे थांना थानायाव थांना थानायनि थाखाय मोनसे गोनांथार मुवा। जेराव जों ओ फुंनि फाय सिखारनानै उन्दुजासिमाव जों गासिबो बिथिङावनो दैनिनो गोनांथि जाजोबो। जेराव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओंखाम संनो नागिरोब्ला जोङो ओंखाम संनो थाखाय जोंङनो दै नांगौ जायो। आरो ज दै दै दै लोंनो नांगौ जायो। आरो बिदिनो जोंनि देहा। सोलेरखौ जों साब सिखोन लाखिनो थाखायबो जोंनो दैआ गोनां थि बेफोरबायदिनो जोंनि सुबुं जिउआव माने दैनि गोनांथिया बेबायदि जानानै दङ दा जोंनि जेन'बा आबाद मावनायनि बिथिङावनो होन बा मानसिनि थांना थानायनि बिथिङावनो दा बे दैया जोबोद गोनां। जेराव जोंनो आबा मावनायनि आबाद मावनायनि बिथिङावबो जोंनो आबादाव ओ थोजासे एबा नांगौखिनि दैखौ मोनाब्ला जोङो आबादनि मोजां फिथाइखौ जों मोनाबो जानो हागौ।
औ औ
जेराव जोङो दैज्लां बोथोर जे दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद मावो बे माइ आबाद मावनायाव जोंनि दैनि गोबां गोनांथि दङ। जेराव जों दै दैखौ थोजासे होनो हायैनि जाउनाव जों माइनि फिथाइखौ जों मोजां मोना जायो। आरो बेखौ गिनानैनो जों सुबुं माहारिफोरा जेराव जोंनो दैनि गोनांथिया ओ दैनि बिबाङा खम जायो अब्ला जों सुबुं माहारिफोरा ओ लांदां फोथाराव बा दुब्लिबारियाव मोनसे बरिं गायनानै दै बोग्रा मथर एबा दै मेसिनजों जों दैखौ आबादाव ओ नांगौखिनि नांगौ बिबांनि दैखौ जोङो सारनानै होनाय जायो। औ दा मोजांनि बि थिङावथ' बे फोरनो आरो गाज्रिनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा दैया जोंखौ माब्लाबा समाव गोबां खहाबो खालामना गालाङो। जेराव दैया बो बोथोर लायै बोथोर जायो बेफोरबायदि खानि घथ'नाफोरा। ओ जेब्ला दैनि बिबाङा बारा जायो अब्ला बारा जानाय नि उनाव जाउनाव जोंहा दैनि बान्दो बानला सिफायनानै जोंनि जों सुबुं माहारिनि गायनानै दोननाय बारि बागान बा न' बां बेफोरखौ सिफाय लांजोबनो हमो आरो। बिदिनो जोंहा मालाबा समाव बोथोर गाज्रिनि खार'नाव जोंहा अखा बोथोरा बारा जायो अब्ला जोंनि फरायसालि जोंनि हान्था मेला लामा सामा बैफोराव माने दै फोर साग्लोबजोबनानै लायोब्ला जोंनि हान्था मेलानि ओ हान्था मेलायाबो जोबोद गाज्रि जायो। थांनो हाया फैनो हाया खामानि मावनायाव जोबोद दिडस्टार्ब जायो माने। आरो जोंहा फरायसा लिनि बिथिङावबो ओ माब्लाबा समाव दंग' बा बान्दोआ बायनानै फरायसा फरायसा फरायसालियाव ओ दैया लोमो।
औ
अब्ला बैफोर बैफोर दै लोमोब्ला जोंहा स्टु स्टुडेन्टफोरा माने फरायसालियाव फरायनो थांनो थाखाय बा फरायहैनो गोबां दि दिग्दार जायो बैफोरनो माने बैफोर बिथिङावनो दैया जोंनि सुबुं समाजाव गोबां खहा खालामोबो आरो गोबां ओ मोजांबो खालामो मानो होनोब्ला मोनथिखागौ नोंथाङा जों थांना थानायनि बिथिङाव जोंहा दैनि गोनांथिया गोबां दा आंनिफ्राय बे फोरनोसै आरो नोंथां दा नोंथाङा माखासे बा फंनैसो फोरमायनानै होबावनो हायोब्ला हा फोरमायना होदो
ओ दै होनोब्लाथ' जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरोना दैया बेबायदि नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि थांनानै थानाय समाव जोंनो दैखौ नांगौ जायो जोंनि सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदि ओंखाम, जानाय- लोंनाय एबा ओंखाम-ओंख्रि संनायाव जोंनो दै नांगौ जायो बे बिदिनो आबाद मावनाय समाव माने दै गैयाब्ला आबादाबो जोंना मोजां जाया बेबायदिनो ओ जों मोजाङै दै होनो हायोब्लासो आबादफोरा एबा गयफोरा गोबां बेबायदिनो ओ फिथाइ -सामथाय ब्रा मोजां जायो गोबां बिबदिनो गोरान खेथियावबो दै नांगौ जायो गोरान खेथि होननानै बेबदि दै नाङा नङा नांगौ जायो गोरान खेथियावबो बेबायदिनो गोबां जों बेबायदि सापात बागान गायनायावबो जों गोबां बेबायदि दै होनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि थाखाय जों ओ दैया गोबां माने गोबां माने गोनांथि जानानानै फैदों गोबां माने दैया खहाबो खालामो जोंनि आबाद मावनायखौ एबा जोंनि न'फोर एबा गोबां बेबायदिनो टाउन सहर जोंनि स्कुल कलेज एबा बेबायदि बायदि बायदिखौ आरो ना। दै होनोब्ला मोजांबो आरो गाज्रिबो औ
होमबा नोंथां दसे सम आंनो होनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरबाय आरोना नोंथां औ औ